हेल'।
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? औ औ खोनादों औ।
बिदिब्ला जों दिनै औ हेलौ
औ खोनादों हेलौ।
औ बिदिब्ला जों दिनै बैसागु बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायसै नामा?
औ
ओ नोंथाङा बैस बैसागु बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै ओ ओ मोनथिखायोना? हेल'
ओं मोनथिगौ हेल'। मोनथिगौ।
जोंनाथ' हेल' जोंनाथ' बैसागुआ उम बर'फोरनि मोनसे औ हेल'
खोनादों ना नोंथाङा?
हेल'
ओं ओं आं खोनागासिनो दङ।
औ औ ओ जोंनाथ' ओ बैसागुआ बर' फोरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो। बेखौथ' बयबो मोनथिखायो ओ
र' क्लियारलि फैयाखै आवासाआबो। खोनाबायना नोंथाङा हेलौ? हेलौ।